हेल
औ हेल नोंथां
औ खोनादोंना आंनि माथोखौ?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामदों?
आं दा ओरैनो जना दोंर' बायजोआव
अ। दे होमबा नों औ दे बुंलाय नोंथां
थांजों लोगोसे माने एसे नखर सिल्पनि बागै सावरायलायनो गोसो जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
ओ नोंथाङा जेनेबा नखर शिल्प होनोब ब्ला बुजिगोन ना बुजियासै?
आं नखर सिल्प होननायखौथ आं बुजियासै। नोंथांनि नोंथाङा दा मिथिगौबा आंनो खोन्थालाय मा बुस्थु बे?
औ औ दा नखर शिल्प होनोब्ला जोंहा आ गावबा गाव न नआव गावनि नखरनि ओ जेनेबा जि नांगौ बेखौ सुफुंनो ओ मोनसे शिल्प महरै एबा मोनसे ओ जगार हिसाबै ने
औ।
बाहायनाय आ बानायनाय एबा फिसिनाय बायदिसिना जिब जुनार एबा बानायनाय जेखाइ खबाइ एबा आबाद मावनाय बायदिखौनो नखर सिल्प होनो आरो ना। औ नोंथां औ।
औ दिनैसो नोंनि औ
दा नोंथाङाथ मिथिखागौ जोंना बर' फुरा जेनेबा हिसान दायो होननानै औ जेनेबा नोंथांमोननि नआव रो जेनेबा नआव ओम मा मा मावनानै ओ रां खामायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि न' जोंहानि न'आव ओ गोदोनिफ्राय बुङोबा दालासिम बुङोबा ओ गोदो जोंहा आइया हिसान दायोमोन जायजों ओम ओ गामसा दखना हयथबा आरनाइ बिदि दायोमोन आरो आरो बिनि उनाव जोंहा के ओ खेथि मावो माइ गायो आरो अमा दाउ आरो बोरमा आरो मोसौ बिदि फिसिनानै जोंहा मोनसे ओ नखर शिल्प बानायोमोन ओ ओहो नोंथांनि बुंनायाव आं बुंबाय आरो नखर शिल दायोमोन आरो जोंहाबो बिदि
औ माने नोंथाङा जेनेबा बुजिखाबाय जानांगौ बेफोर गाससिबो गावबा गावनि न'आवनो मावनाय फिसिनाय बायदिसिना हाबाफारि
औ औ
औ दा बेखौनो जोङो बुङो नखर शिल्प होननानै।
औ दा ओ नोंथांनि नोंथां नोंथांलाङाबो बेफोरबायसा मा मा मावोमोन? जायजों नोंथाङा जौगालांनो हाखो बे नखरखौ
औ दा आं बुंनो थाङोब्ला आं गावनि नखरनिखौ थ होनल जेनेबा नख नखर शिल्पनि बागै एसे बुंनोसै मारै मारै जौगांनो हायो ओ दा नखर सिल्पनि जोंहा बर'फोरनि गेजेराव जौगानायनि गाहाइ एबा गुदि ओम रा हा लामा होनोब्ला जोङो ओ जेनेबा अमा जे होनो बेखौथ' मिथिखागौ नोंथाङा
अबा औ मिथिगौ नोंथां
अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बायदियानो माने गा हाय राहाम राहा लामा महरै आजि दानि जुगाव ओ नुजाथिदों आरो ना
औ औ औ
ओ मानो होनोब्ला अमानि बेसेना ओ आथिखालाव जोबोद बांनो हमदों।
औ औ नंगौ जाग्रायाबो बांगासिनो नङा होमबा
थां औ औ दा जोङो नखर मोनसेयाव ओ जेनेबा सासे सुबुङा माबा नङाबा माजि ओ जोङो फिसियोब्ला
औ औ
बियो मोनसे माने ओ साग्रिद एबा गोगोम नखर सिल्प महरै सोमजियो आ रो ना औ दा जोङो बे अमाखौ देरनानै फानोब्ला जोङो। जाय अमाखौ उन्दैयाव नै रोजा थाम रोजा होननानै बायदोंमोन। आ बि खौ जों माने देरनानै फानोब्ला नैजि रोजा नैजिबा रोजा बेफोर सा मोननो हायो आरो ना। ओ बे मोनसे गाहाय नखर सिल्प। दा नोंथांमोननि नआवथ दाउ अमा फिसिखायो जानांगौ?
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ दा दाउ फिनायनि बेलायाव नोंथांमोना मा मा खामामोन एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ दाउ फिसिनायनि मानाव जोङो दा ओ दाउनि थाखाय जोङो गलार मोनसे बाहायो। आरो बे दाउफोरा बिदै दैनो थाखाय जोङो बिदै दैनो थाखाय बासा हयथबा खथाब बानायो आरो। बिदि बिदै दैैनि थाखाय बेयाव ओ जोङो बिदैखौबो फानो आरो बिदैखौ जों जानायबो जायो जों नआवनो।
औ औ।
आरो बे दाउखौनो जोङो ओ मालाबा जानायबो जायो। हयथबा जोङो फै ओ रांनि रांनि नांनाय समाव जोङो बेखौ जोङो फाननाय जायो आरो। बेयाव जोंहा जेबो, औ। बेयाव जोंहा जेबो माने एफा खस्थ गैया आरो। बे नआवनो थायो नआवनो जायो ननिनो एम फौ एनला जायो ननिनो ओंखाम खालाय बेफोरखौ जानानैनो देरबोयो आरो बेफोर दाउआ। औ। आरो देहानि थाखायबो मोजां जायो आरो बुंनो थाङोब्ला।
औ औ औ।
नायनि बयलार बायनायनिख्रुइ बे ननि दाउफोरा दे ओ साबसिन आरो देहानि थाखाय। आंनि बुंनो थाङोबा उम।
दा नोंथाङा बेखौबो मिथिखागौ जानांगौदि जोंं हा जि थारा बुङो जेखाइ खबाय खफ्रि औ बेफोरावबो माने मोन से जोंनि हारिनि जेनेबा मोन नखर‌ शिल्प आ दा बेफोर माने बेफोरखौ हेबनाया एसे गोब्राब जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बिखौ माने ओ जि बानायनायाव जेखाइ खब खबाइ खफ्रि बायदिसिना बानायनायाव समबो लायो औ दा नोंथाङा? ओ मोनथिगौ नामा जेनेबा मोनथिगौबा फोरमायना होदो मिथियाबा माने आं एसे
अ अ आंनि मिथिनायाव आं आं जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ आं खोन्थानोासै आ नोंथांनो आरो आं जायखौ मिथिया नोंथाङा खोनथ खोनथाबानो जाबाय आंनो
औ औ
जोंहानि नआव दा जोंहा आदा आरो आफाया ओ बिदिनो ओ खिरखा आरो जेखाइ सेन आरो दाला बेफोरबायसा बानायनाय जायो आरो आरो आङो गुबुननियावबो नुदों आरो गुबुना गोबां बिदिनो सेन जेखाइ खबाइ बेफोरबायसा गोबां फाननानै माने ओ बानायनानै माने फानो आरोना आं नुनो मोनदों माने उम माने बेखौ बानायनायाव जोङो ओ सेन बानायनायाव जोङो बे औवा लाबाय औवा लानानै जोङो बेखौ जोङो सैनानै गथ गथा गथा फिसा फिसा फिसा गथा गथा बानायबाय आरो आ बिदि गथा बानायनानै बेखौ हेब्बाय आरो दा हेबनायखौ आं मोजाङै खोन्थानो हानाय नङा रावजों थेवब्लाबो बुंबाय आरो बेखौ जोङो ओरै गल हेबनानै लाबाय गल मोनसे गल माबा बानायग्रोबाय रिं बानायग्रोबाय बल औ बे खौ ओमफ्राय मोननै बानायग्रोयो जोङो मोननै बानायनानै जोङो बे ओ हेबनाय दिरुंजों हेबनाय जि औवा फिसा फिसा बानायनाय दंमोन बेखौ जों दिरुंजों हेबबाय हेबनायनि उनाव बे गलनि गेजेराव होबाय आरो बे माबाखौ ओरै गल बानायबाय आरो गलनि सायाव औ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो खुगाबो बानायबाय खुगा मोनसेखौ जों सुथेबाय बेनि उनाव फारसेथिंहाय मोनसे गुदुं फिसा बानायनानै दोनबाय आरो उनाव जों आरो जोङो गेजेरावबो मोननै दुरुं गुदुं ओ बानायो आरो ना ना हाबनो थाखाय।
औ औ।
गुदुं बानायो ना हाबनो थाखाय आरो मोनसे गुदुं बानायो नाखौ बखनो थाखाय।
औ दा नोंथाङा जा बुंदों आ आंनि नोजोर औ नोंथाङा मोनथिगौ। नाथाय खुगाजों फोरमायनो हायाखैबाबो माने मोनथिगौ आरो नोंथाङा गोबां दा नोंथाङा मा होनोमोन मोन चेन बनाय मा होनदोंमोन। औ दा सेन बनायनायाव जोंहा औवाखौ जेरै लुद्रु खामो। नंगौ। नोंथाज्ञबुंनाया बुंनाया थारैनो नंगौ। दा बेदिनो थाङा माने एसे बा बावदों जानांगौ जेनेबा दिरुं दिरुंजों जों माने ओ बेयाव ओ खानाय जायो गोबां बिबां बाहायनाय जायो।
औ नंगौ औ नंगौ नंगौ नोंथां
ओ दा बिदिनो ओ जे नोंथाङा बुंदोंमोन दाला दाला हेबनायावबो खौनो बाहायनाय जायो जोंहा।
नोंथां नंगौ
नोंथाङा मिथिखागौ दालानि आगरा मोनफ्रोमबो एखेआनो जायो जि मोनसे गिबि जागायनायाव जि आगर बनायो ओ बे आगरखौनो जोङो जोबथायाव लासे बेफोर सानो हेबलांनो हमो
नोंगौ नोंथां
आ दा बि हेबखांनायनि उनाव जोङो आगरखो हेबखांनायनि उनाव ओ जिं जिङाव मोनसे ओ सोरखि महरनि ओ मा होनो बि खो ओ जेवरा होनाय जायो आरो
औ औ औ
ओ जाहाथे जि जोङो ओ माइ जावोब्ला बेसर सायोब्ला आ बे दालानिफ्राय ओ बेसादफोरा गोलैलाङा होननानै
औ औ
औ दा ओ जोंहा मोनस थिगौ बर'फोरा ना गुरनायनि गोबां हुदा दङ
औ दों नोंथांनि औ दं होनदो नोंथां
औ दं दा ना गुरनायनि बेलायाव ओ जोंहा जेखायखौनो बाहायो होमबा न'?
औ नंगौ नंगौ जायखायखौनो बाहायो जोंनि औ
जोंनिया बर'फोरा ओ गोबां आ बैसो बैसोगोरा सुबुंफोरा जेखाइ हेबनो रोंगौ। दा औ औ दा बेबायदिनो बोराय बैसोआवबो खायफा खायनै ओ सुबुंफोरा माने समखौ ओरैनो हेगारा मानो माने नखर शिल्प हिसाबै ओ जेखाय खबाइ हेबनानै माने गावनि नखरखौ सुंसनो एबा गावनि नांगौ थिखौ सुफुंनो थाखाय माने खामानि मावनाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ।
आ अब्ला नों बिथां ओ जों नखर सिल्पनि बागै गोबांखौनो सावरायनो हायाखैब्लाबो एसे सावरायबाय होननानै आङो आसा फारियो। औ दा समनि आंखालाव नों नोंथांजों रायलायनाय बेखौ बिखिनियावनो दोननांसिगोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां। नोंथांजों रायलायनानैबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आं।
औ नों थां दे आंबो जोबोद गोजोननाय मोन आरो गोबां गोदान बाथ्रा बाथ्रा मोनथिनोबो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ दे जाबायखर थाबाय।